हेल'
औ खोनादों।
अ नोंथां खोनादोंना आंनिखौ?
औ खोनादों दे
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दोङो?
मोनाबिलिनि जिरायना दं नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दङ ओरैनो जिरायना।
अ गरमा माबायदि जादों नोंथां नोंथांमोननि गामियाव
औ दिनैथ' जोबोद गरम
औ औ औ
बेनिखायनो दा बेलासिनि दसे थान्दा जानायखाय नोंजों एसे जाग्रा आदारनि सायाव सावरायनो होननानै
अ औ अ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा सावरायनोसै मानि सायाव सावरायगोन नों
मानि सायाव थरैनो जेनेबा थास' थास'खौ थास'नि मा मा बाहागोफोरखौ जाजायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
बुङोबा
थास' होनना बुङोब्लाथ' जोङो थास'नि गाससिबो बाहागोखौनो जानाय जायो होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो थास'नि बिलाइनिफ्राय लानानै बिनि बिबार बिनि देन्था बिनि आथिंखौबो जानाय जायो नङा हबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ जेनेबा औ
औ
बिदिनो जेनेबा मा माखौ जानो माखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो जेनेबा
बुंनो थाङोब्लाथ' आङो ओ बिनि बि बिलाइखौ जानानै मोजां मोनो माने जायखौ जोङो बिथ'राय होनना बुङो।
औ औ बेखौहाय मा माजों जा जायो
बेखौ जोङो ना गोरानजोंबो जाजायो।
आरो खायफा खायफा फा बेदरजोंबो जायो जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बिदिजोंबो जानाय नुयो बिआरो बिदि ओ बेदर होआलासेनो बिलाइ गोजाजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ।
औ
ओमफ्राय बेदरजोंहाय बोरै जायो जेनेबा थास' बिथरायखौहाय?
औ बेदरजों जायोब्ला जोङो गिबियावनो बे बिथ'राइखौ ओ जोंनि बारि बा जोंनि गामिफोराव मोनलाबायो नङा होमबा दैमा सेरफोराव ओ जोङो बेफोरनिफ्राय बे बिथ'रायखौ खाना लाबोग्रोगोन गिबियावनो बेनि उनावहाय बे बिथ'राइखौ मोजाङैओ बासिगोन। जेनेबा जों हाग्रानिफ्राय खाना लागोन नालाय माबाफोर थानोबो हायो। बेयाव बेखौबो जोङो मोजाङै नाय बेनि उनावहाय बेखौ हानानै लागोन फिसा फिसाबो हाना लाजायो आरो फिसा फिसा हा हायालासे बो एसे ओ गिदिर गिदिरैबो दोनजागोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय सुना लागोन आरामसे
औ।
सुखांनायनि उनावहाय ओ जोङो ओ
सुखांना लानायनि उनावहाय एवनानै बेदर बा नाखौ होनानै जेनेबा बेदर होगोनबा बेदरखौ एवफ्राना लाग्रोनांगौ जायो नामा नोंथां?
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बेनि उनावहाय आं मायाव थादोंमोन सुना लाखांनायनि उनावहाय औ बेदर जायोब्लाथाय बेदरखौ जोङो एवफ्रामना लाग्रोनांगौ गिबियावनो।
औ
संख्रै थाव ओ हालदि एसे होनानै बेखौ बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोगोन बेनि उनावहाय बे बिथ'राइखौ होना होगोन।
औऔ
ओमफाय बेखौबो एसे जावरायगोन आरो ना बेदरजों लोगोसे।
औ औ
बेनि उनावहाय बेहाय नांगौ बायदियै जोंनि बानलु सामब्राम जाब्रां जिरा बायदि देनायखौ होगोन।
औ
ओ बेनि उनावहाय होखांनायनि उनावहाय ओ जोङो नांगौ बिबान नि दैखौ होना होसिगोन।
औ
जाहाथे ओ बियो मोजाङै रुयो बेदराबो मोजाङै रुयो मोजाङै मोनो।
ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै गोदौनो होगोन माने बेयावथ' ओ बेखौथ' जोङो गोबाङानो ओ बिदै जाया जोङो लाब्रासो सिस्टेमैसो जायो नङा होनलाय? बिनि थाखाय एसेबां बोदै होआ एसेबांबो बुरजा होआ। बिनि नांगौ जखानिखौ होगोन आरो मोननो ओ बेदरा मोननो थाखाय ओ बिनि उनाव हाय दैखौ होनानै बेखौ गोदौ होसिगोन। बेनि उनावहाय ओ गोदौहोनानै जेब्ला दैया रानो अब्लानो ओ बे ओ ओंख्रिया थास' बिथ'रायजों बेदर बे ओंख्रिया जाबाय आरो
जानाय आरो जायो आरो होमब ना थास' बिथराय जों बेदरखौहाय
औ नोंथाङा बिदि जाफेरबायना नोंथां?
औ आङोथ' बिदि थास' बिथ'राइखौ बेदरजोंहाय जाफेरनाय जायाखै। ना गोरानजों मोनजादों आरो
औ औ ना गोरानजोंबो जाजायो ना गोरानजोंबो
औ औ
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ना गोरानजों नोंथाङा माबा दिहाय जायो। औ
नों नोंथाङा मानि जाबादिहाय बेदरखौ बेदरजों जानायखौ फोरमायलांबाय बेबायदिनो खालामनांगौ आरो बेखौबो ना गोरानखौ गिबियावनो जेनेबा सारायाव थाव होग्रोन लानानै
औ
औ सारायखौ दुंहोनानै
सा थावखौ एसे दुंहोनानै जेनेबा पियासखौ पियास सामब्राम, बानलु बेफोरबायदिखौ होग्रोनाबो लाजायो आरो
औ
खालामनायावनो जेनेबा
ओम
बिदिनो नाखो एवफ्रामनानै एवखांनानैबो दोननो हायो। एसे मोजाङै एवखाना लानानै ओमफ्राय बेनि उनाव एवखांना दोननानै थास' बिथोराइखौ बिदिनो नों दानि बुंनाय बायदिनो बारियावना गिदिरना ला नांगौ जेनेबा बारि एबा न'नि बारि एबा हाग्रायाव
औ
बिदिनो लाबोनानै बासिनाय बासिनानै साफा बिदिनो बासिनानैहाय
औ
ओमफ्राय सुस्राना लाग्रोनांगौ साफायै। औ बिनि उनावनो बेखौ मोजाङै बेयावबो एसे थाव होनानै सारायखौ दुंहोनानैहाय मा-माबा खालामजायो आरो जेनेबा जायो एवना लानांगौ मोजाङैहाय बेखौ थास' बिथारिखौ ओमफ्राय एसे मोजां एवहोनानै संख्रि बिदि रं जेनेबा हालददि
औ
होग्रा लानांगौ बेनि उनाव एसे मोजां एवफ मोननानै खामफ्राम खामफ्राम जाबाथाय दैखौ एसे होना लानांगौ आरो
औ औ
बेनि उनाव गोदौबाथाय बिदिनो मस्ला-मस्लि सामब्राम बेफोरबायदि गाव देना लानायखौ होनांगौ बिदिनो होनानै एसे दैया रानोब्ला ना गोरानखौ होना होनांगौ आरो बिदिनो बानायनाय जायो आरो थास' बिथरजों बिथ'राइखौहाय ना गोरानजों जानाय जायो बिदिनो
औ नोंथाङा बेखौ जायोब्ला बिदै गोनां जायोना ना लाब्रा सिस्टेमैहाय जायो
बेखौ ना लाब्रा सिस्टेमै जानाय जायो आरो जोंनि जा
औ औ औ
औ
आरो बेनि उनावहाय जोङो बिनि बिबारखौबो जायोना
औ बिबारखौबो जायो
औ बिबारखौ नोंथाङा माबायदिहाय जानानै बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोनो
आङोथ' थास' बिबारखौ बुंनो थाङोब्ला अमा बेदरजोंहाय बांसिन जानानै मोजां मोनो आरोना
औ अब्ला नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा अमाजों नोंथाङा मा बाददिहाय जायो
औ हागोन एसे सुंद'यैनो जेनेबा दानि थास' बिथरा खौ जेरैहाय नागिरनांगौ बेबायदिनो थास' बिबारखौबो बारि एबा हाग्रायावहाय नायगिरना लानांगौ आरो बिदिनो लाबोखांनानै बेनि उनाव सफा मोनसे खिरखा एबा आइजेङाव लानानै बासिनांगौ ओमफ्राय बेनिया बेथास' बिबारनियाहाय जेराव मादा थायो आरो बेखौ गारनांगौ मानो नालाय नालाय बेखौ गारना लानानै बिदिनो बेखौबो एसे गुसुं गुसुं हानानै बा बसननानै लानांगौ आरो बिदि बसना लानानै बेखौ साफा सुग्रोना लाबाय ओमफ्राय बे बेदरजों जागोन नालाय बेदरखौ बे एसे सुस्रा लानानै बेदरखाहाय एवफ्रामना लानांगौ आरो
औ
बेनि उनाव पियास पियास होनानै एसे थास' बिबारखौबो एवना लानांगौ
उम
ओमफ्राय बेनि उनावहाय मोजां एव खामफ्राम खामथाम जाबाथाय जेनेबा बेयाव दै होनांगौ आरो
औ
बेनि उनाव गोदौवाब्ला बेयाव बेखौ सागन सानांगौ आरो
औ औ औ
औ बिदिनो ओमफाय बेनि उनाव मस्ला मस्लिफोरखौ देना लाग्रोनांगौ मस्ला मस्लि देना लाखानाय स' होबाय होनानै ओमफ्राय जेनेबा मैगंआ गेब्लेबा गेब्ले गेब्लेबायबाथाय जेनेबा अमा बेदर एवखांना दोननायखौ
औ औ
बिदिनो ओमफ्राय ओंख्रि जाबाय आरो थास बिबारजों
औ औ
बिदि जायो ना जाया थास' बि
औ बेबायदिनो जायो जोंनि ओजाबो
औ ओमफ्राय खारैबो होनांगौ आरो बेयाव आंना थालांबाय माने
औ औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ औ समाबो जाबाय दे होमब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथोंनोसै ना नोंथां औ दे